औ औ नोंथां खोनादों ना औ दा आंङो नोंथांनाव मोनसे आयदायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा रायलायनो हागोन ना औ दा जोंङो बर नि हारिमुनि सायाव रायलायनो हागोन नामा नोंथां
ओ हागोन नोंथां हागोन बेथ मोनसे जोबोद मोजां आयदा बियो जों बेयाव
औ नोंथां औ औ बिदिब्ला नों जागायनो ना आं जागायनो नोंथां
जिखुनु दे आंनो जागायजेनसै नामा नोंथां औ जागोन दे नोंथां ओ ओ हारिमु होनना बुंङोबाथ ओ गासैबो मोनसे माबायावहाय हारियाव मोनसे मोनसे गाव गावनि हारिमु थाखायो नोंङा ओमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ जोंङो मालायनिखौ रायलायलासै जों गावनिखौनो रायजलायसै बर'नि हारिमुखौनो
होनबा नोंथां औ दा जोंना हारिमु होनो ब्ला बेयाव गोबां माबाफोर हाबना दंङ नङा होमबा जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोर गाननाय जोमनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुआव गोलैजोबो आरो
औ नोंथां औ
जेरै जोंनि बर' हारिमुवा दाखालिसो आं मोनसे बेखौ जोङो रायखांनांगोन सोफादेरनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दाखालि जे गुवाहाटियावहाय ओ जोंनि बागुरुम्बा दोहौ जाना थांबाय नङा होमा नोंथां औ बे बागुरुम्बानायाबो मोनसे जोंनि कालचार बा हारिमु नङा होमबा नोंथां जेरै बे बागुरुमबा दोहौआ दोहौनि जोहोै जोङो दिनै गोबां जेनाखि हादर गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जोंनि बर' हारिमुनि बागै एबा बर' हारिनि बागै मिथिहैबाय आरो
औ नोंथां औ
जो मानि दोहौनि जोहैजो जोङो
औ नोंथां
जेरै बागुरुम्बाखौ जों बोरै मोसायो होनना बुङोब्ला बागुरुम्बा जे ओ बर' माबाफोरा मोसायो आइजो फोरा बेखौ बर'नि लाइमोन ओ सिख्लाफोरा जेरै ओ बिसोरनि गाननाय माबाफोरा जाहैबाय दख'ना गानो लोगोसे आर'नाइ लायो फोथा गोजा थुयो आरो मोसायो आरो आरो बेजों लोगोसे बागुरुम्बाजों जोङो बागुरुम्बाल' मोसानो हाया जेराव नांदेरगौ जोङो दामग्रा देग्राफोर थादेरबावगोन आरो बिनिजों लोगोसे ओ माबा थाबावगोन मेथाइ खनगिरिफोर नङा होमबा नोंथां बागुरुम्बाखौ जोङो मोसानानैल' ज जाया मानो होनना बुङोब्लााव गोबां मानसि नांगौ जेरै दामग्रा देग्रा मानसि नांगौ खनग्रा मानसि नांगौ नङा होम्बा
औ नोंथां नंगौ
दामग्रा आगजुफोरा जेरै खाम जथा आरो गंगोना सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो माबायो बाहायो बेखौहाय आरो लोगोसे ओरै खुगा मेथाइ खनग्राफोर थाबाय जेरै बागुरुम्बाखौ खुनग्रा बेखौ जोङो बागुरुमबा दोहौ जोङो बेखौहाय । डाइरेक्ट लाइभ खनदों आरो बेखौ जोङो जेबो रेकर्ड खालामनायजों जों माबायाखै मोसायाखै जेन'बा औ नोंथां आरो जेरै जोंनि हारिमुआवहाय ओ माबाफोरबो थाफाजोब्बाय जेनेबा गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनि बे थाबाय आर'नाइ गामसा दख'ना बेफोरो
औ औ
औ आरो जेरै नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां जोंनि दानि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि जेनाखि दामग्रा आगजुं आरो ओ मोसाग्रा लाइमोनफोर बिसोरबो गोबां ओ बाङाय जालांनो हमबाय जोंनि हारियावहाय दा औ आरो दाथ' गोबांखौनो नुनो मोनसै जोङो जोंनि बर'नि जेनाखि माबाफोर ओ सेंग्रा सिख्लाफोर बि बिथांमोना दामनाय माबायाव बुहुद खम जालांबाय आरो जेरै नुनो मोनला जों खामजथा सिफुंफोरखौ औ नोंथां दा बेखायनो जोङो बेफोरखौ मोनसे माबा खालामनांगोन आरोखि ना ओ फोथांना लाखिनो थाखाय
औ
औ गोरों गोरा औ नोंथां औ औ दा नोंथाङा एसे बेनि सोमोन्दैनो एसे बुंदों नामा नोंथां जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दैनो नोंथांनि जेसेबांनाखि मिथिनाय दं जा हायो औ नोंथां
जोंनि बर' हारि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौनो जोङो बेजोंनो जों सिनायथि होनो हायो जोंनि बर' हारिखौ जेरैहाय औ नोंथां जेरैहाय जोंना बैसागु मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय नोंथाङा जेरैबायदि होनदों दानि मानसिफोरा कि बेखौहाय दा रोंला दामनो रोंला बा मोसानो रोंला बा जोङो बुंनो हायोखि दानि सेंग्रा -सिख्लाफोरा गोदोहाय जेरैबायदि जोङो गानोमोन जोंनि हारिमुखौ गामसा बा दख'ना आर'नाइ बेफोर लानानै जोङो जोंनि हारिमुखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिनायथि होयोमोन नाथाय जों दा दानि मानसि मानसिफोरखौ नुनो मोनो खि दानि मानसिफोरा बेफोरबायदि जोंनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ बांद्रायानो बाहायला गोदोनि समाव गोदोनि समाव जोंनि गामिफोराव जेब्ला जोङो बैसागु जायो अब्ला जोङो जोंनि गामसा गाननाय, आर'नाइ लानाय बेफोरजों दामनाय -देनायजों बिराद समायखांहोयोमोन आरो नाथाय दानि बोथोरावहाय बे दानि बोसोरावहाय बेफोरबायदि खम जालांबाय आरो
औ नोंथां नंगौ
औ अब्ला जोङो बेफोर ननि फोथांनानै लाखिनायनि राहाया मा - मा नोंथां नों एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो जों बेखौ फोथोंना लाखिनोबा जों जेनाखि रोंखानाय सुबुंफोर आरो जोंनि जेनाखि मेलेमजिबि बिथांमोन बिथांमोना बेफोरनि फारसे नोजोर होग्रोनो होनो नांगोन सिगाङावनो
औ नोंथां
लोगोसे बेयाव गोरों गोरों दामग्रा जेनाखि दामनो गोरों मोसानो गोरों खननो गोरों बिथांमोनखौ मोसे माबा खालामनांगोन बिसोरखौ लानानै जाहाथे गामि गामि जोङो गावबा गावनि गामियावनो सोरबा गोरों सुबुं दङबा बै बिथांखौनो जोङो जोंनि माबानिफ्रायनो गामि ओनसोलनिफ्रायनो माबा मोनसे होनानै थाइसे- थाइनैबाबो होनानै बिथांखौ फोरोंनायनि माबा मोनसे राहा लामा बा बेबस्था लानांगोन मानो होनना बुला आजिखालि गासैबो खामानियावनो एसे - एनै रां रुफाखौ नांगौ जाना फैयो बयनावबो रावबो ओरैनो मावनो हानाय माबया दा बेनो जोंनि गिबिसिन खामानिया बेनो जागोन आरो बेनि उनाव जोङो गामिनि जसेबांनाखि सेंग्रा- सिख्ला लाइमोनफोर दङ बिसोरखौ जोङो मेल मोनसे लानानै जथुमनानै जोङो बे खामानिखौ जागायनांगोन आरो नोंथां आरो जोंबो गोजौआव थानाय जेनाखि मेलेमजिबि सुबुंफोर बिथांमोनाबो एवारनेस खालामनानै बेफोरबायदिनि माबाखौ फोसावना होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोबां औ गोमालांनो हमबाय गोदो - गोदायनि समाव जों नुयोमोन जेरै जोंनि हारिमुखौ बैसागु बोथोर रंजानाय समाव आबै आबौमोननि समाव गोबां ज' ज' जालायनानै बोराय - बेन्थ, गथ -गथाय ज' जालायनानै रंजानाय नुयोमोन बैसागु बोथोरखौ खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना लानानै
औ नोंथां औ
बै समावहाय गासैबो बेफोरबायदि दामग्रा आगजुफोरखौहाय जोंनि माबाफोरा दामनो रोंजोबोमोन आबै- आबौमोना एसे एसेब्लाबो औ दा आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा- सिख्लाफोरखौथ' जों माबाजोबखाबाय नुजोबखाबाय गोबां खम जालांबाय नोंथां ओमफ्राय औ नोंथां
जे जोङो गोदो नुबोयोमोन खि गामि - गामि जोङो गामसा बा दखना बेफोरखौ जोङो जोंनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन। जोमोमोन दा बेफोरबायदि नुथाया नोंथांमोननिथिं दासिमबो दङना गैया नोंथां?
औ बेयो जोबोद मोजां मोनसे सोंथि नोंथांनि। ओ
औ नोंथां।
बे मख'नो गोनां नोंथां गोबां खम जालांबाय नुनो मोनला। आजिखालि जेनाखि ओ गोनोखोआरिनि जेनाखि आदब खायदा बेफोरबायदि बाहायनानैसो माबाजोब्बाय मानसिफोरारा बेफोरखौसो माबा जाबाय आरो। मानो होनना बुङोब्ला ओ गोबाव सम जों दानांगौ जेनाखि जि बेखौ जोङो सानसेनि गेजेरावनो जोङो गोबां माने दानानै लानो हायो दखना गांसेखौनो। बे माने माबाजों दानि गोदान गोदान माबानि जुगनि माब जों आदब खायदा बे माबाजोंहाय टेक्न'ल'जिनि जुगजों।
औ औ
बेखायनो माबाय आरो दा जोंनि गामि ओनसोलाव नुयो दाबो। खिन्थु बुहुत बाङाय जालांबाय नुनो मोननो नागिरला। औ नोंथां ओंखायनो जोङो दा मानो होनबा बे जोंनि मोनसे हारिमुसो मिस। जों जेनाखि दा सोलिगासिनो दं। बेयो जोंनि हारिमु नङा। जोंनि हारिमुवनो दानाय लुनायजोंसो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
द'खनाफोरखौ, गामसाफोरखौ बायदि बायदिफोरखौ जोंनि गानग्रा गासैबो खस्थ बा माबाफोरखौहाय जोङो बेदि मालायनि हेफा जाबजों मेसिनजों दानायखौ गानोब्ला जोंनि हारिमुवा बोरै थालांगोन नोंथां जोंनि हारिमुवा दानाय लुनाय बेफोरजोंसो गोमो गोथां जोबोद मोदान थबनाय आरो बिदिजोंसो जोंनि हारिमुवा थांना थायो। दा जुदि जोङो रावबो दानोनो रोंलाबा जोबनायाव जोंनि लाइमोनफोरा अब्ला जोंनि सिनायथिया मा थागोन नोंथां हारिमुआव?
बेनो नोंथां औ बेनो बिराद सिन्था खालामनांगौनि बाथ्राया बेनो।
औ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव नुनो मोनबावो नामा नोंथां बेफोरबायदि थातजों सि दानायफोरखौ?
नुनोथ' साफा सानै नुनो मोननाय जायो नोंथां खि बिसोरो गोदो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय सोलोंनानै फैनानै दासिमहालागै जि गावनि नखरखौ बेजोंनो गरसे गरनै रां खामायनानै बा आरजिनानै सामलायनाय बा खांबोनाय न'खर बेफोरबायदि खौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो नखरसे, नखरनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिमायाबो दानाय जायो आरो।
औ नोंथां औ औ नोंथां जोबोद मो
दा औ जोंनि बिमाफोरनि दानायजों बा दानि गोदान बेफोरबायदि मेसिन बा माबा मोन सिजों दानायजों रुजुयो बा जोंनि आखाइजों दानाय बायदिजों जेबो रुजुनो हाया नोंथां।
औ नोंथां थारैनो। आरो जोङो ओ गोबां माबाबो बेजोंहाय जोङो रांखान्थिनि जेंनाखौबो सुस्रांनो हायो। नङा होमबा नोंथां? दखना गामसा दानायजों जेरै जोङो ओ जोंनि नंगौ दा गोबां नुनो मोनसै जोंनि आइजो माहारियाबो जि दानानै रां खामायनायखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय बिदिब्ला
औ नोंथां औ
जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिथियै खोथाफोरखौ माखासे मिथिनो मोनबाय
औ आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ बिदिब्ला औ दे गोजोन्थों नोंथां औ